खोनादोंना नोंथां? उम फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो
औ औ औ ओ माने मोनसे टपिकस लानानै आं नोंजों रायज्लायजेननो सानदोंमोन आरो ना
औ
बे माने नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन दे
औ माने जों औवानि बागै रायलायगोन आरोना नोंथां माने जों औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो? औवाखौ मा मा खालाम खालामो? माने बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा आंनो?
औ हागोन
औ
औवाखौथ' गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो जेरैहाय न' लुनाय, बिल्डिं लुनाय, दालां खालामनाय, दालां बानायनाय बा जोङो जि लामनायफोराव ओ दान्दा ओ जि लामनो थाखाय जोङो ओ खुन्थि ओ खुन्थि गायनानैहाय जोङो बेयाव हि लामनो थाखाय जोङो ओ बे औवाखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो बिदिनो ओ कारेन्टार कारेन्टार जेरैहाय ओ कारेन्टार गायनो थाखाय कारेन्टार बोनो थाखाय जोङो बे औवाखौ ओ मोनसे खुन्थि गोलाव थुबथानो थाखाय सुंथानो थाखाय जोङो बेखौ ओ गायनाय जायो बायदि बायदिनो बिदिनो गोबां रोखोम खोमनि खामानियाव बाहायनाय जायो जेरैहाय ओ थालिर बिफांफोरखौबो जोङो जेरैहाय ओरै खेथ्रा खेथ्रा होनानै जोङो सुंथाबनाय जायो बिदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि आरो बेराबो खालामनाय जायो जेरैहाय जों मैगं थिलि मैगं गायनायफोराव बेफोरदि बेरा खालामनाय जायो आरो बिदिनो गोबां बायदि बायदि आरो गोदोनि दिनाव बिदिनो ओ जोङो
औ नंगौ नोंथां ।
जोंना जेरैहाय ओ माबा गैयामोन जोंनावहाय
औ नंगौ नोंथां ।
काटनि गोबां ओ काटनि थटकथानि जे जेरैहाय जोङो ओ बैसां गैयामोन जेब्ला जोङो बेयाव जोङो ओ औवानि बैसां बानायनानैहाय जोङो बेयावनो उन्दुयोमोन बेयावनो थायोमोन ।
औ नंगौ नोंथां ।
आरो बेजों लोगोसे गोबां बायदि बायदि ओ दैमा फोरा जेरैहाय लोमसावनानैहाय मोनसे न'खरा मोन से गंसे न'खरा बा बुखारजानानैहाय ओ मोनसे केमपिं लु लुनानै ओ आलादा मोनसे‌ दस्रा जायगायावहाय थाहैथ'नो थाखाय जोङो बेयाव केम्पिं खालामनायाव बे बेयावबो मोनसे जे सुंथा सकथि सुंथि खालामथ'नो थाखाय जोङो ओ न' लुनानै टेम्परारि जों न' लुनानै थाहैथ'नोबो हायो बिदिनो आरो गोबां बायदि-बायदि औ । आरो आङो नोंथांखौ आङो सोंगोन ओ गोदोनि दिनावहाय बा दानि मुगाजोंहाय ओ बायदिहाय ओ औवा खौ माबायदि औवाया माबायदि गोनांथि नोंथाङा एसे गुवारै फोसावना होदो ।
औ नंगौ नोंथां आंनि मिथिनायाव माने आं जि मिथियो बेखौनो फोरमायनो नाजागोन नोंथां । ओ बिबेक दिनो जोंङो औवाखौ माने गोदोनि दिनावथ' जोङो बेबायदिनो गोदोनि नि दिनावबो औवाया दंखायोमोन नोंथां बेबायदिनो ओ ओ बेबायदिनो बुहु गोदोनि सुबुंफोरा आबै आबौ सुबुंफोरा बेबायदिनो ओ ओ हा-हाग्रायाव न' लुनानैसो थायोमोन नाङो ओ थायोमोन नोंथां । बेबायदिनो जोङो ओ गोदोनि दिनावथ' बेबायदि थिं सिं गैयामोन नालाय नोंथां दानि जुगाव जुगनि बायदि बेबायदिनो गोदोनि दिनाव ओ बेबायदिनो थोरिखौ हानानै बिसोरो बिदिनो सायलाब बानायोमोन आरो थोरिनि साइलाब बानायोमोन नोंथां बेबायदिनो बि बिसोरो थोरिनि सायलायावनो बेबायदिनो ओ न' लुनानै थायोमोन बा ओ बेबायदिनो औवा बा दंफाङाव बेबायदिनो न' लुनानै थायोमोन बिसोर ओ बेबायदिनो औवानि औवानि न' बुंनो थाङोब्लाथ' जों मिथिखायो होनबा नोंथांनाव ओ औवानि न' होनोब्ला जोङो दा औवाखौ जोंनि ओनसोलावबो औवाखौ गोबां दा ओ ओवा खौ दाननानै बेखौ साफा खालामनानै बेखौ न' लुनोबो हायो बा बेरा बानायनोबो हायो बेबायदिनो जोङो ओ औवाखौ माने मोनसे दानना खांनानै बेखौ बेखौ दानना लाखांनानै बेखौ जोंङो बाहायनो हायो आरोना। न लुनायाव औ बेबायदिनो जों दा। थिंनिबो बानायनानै लुनानै थानो हायो। बेबायदिनो जोंङो औवाखौ बेरा बानायनानै जोंङो। बेखौ बा हाजों बा। गोबोरखिजों बेखौ लिरनानै जोंङो थानाय जायो आरो नोंथां औ। ए।
नंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथोआनो निफ्राय आरो औवाया। दा माबायदिहाय गोनांथि जायो जेनेबा जोंनि दानि। बेयाव गोबां।
ए।
दानि मुगायाव गोबां। ओ माबायदिहाय गोनांथि जायो ओ आरो। जोंङो माबायदि। जेनेबा।
नंगौ नोंथां।
औ मफ्राय आं दा बेखौनो बुंनो सानदों। जोंनि मुगायाव दा दानि मुगायाव जोङो। गोबां बिदिनो औवायाथ गोबां बायदि बायदि जातनि औवा। थायो जेरैहाय औवा मेवाइ। जेरै जेरैहाय औमा फिसा। औवा थेरे मोनसे बुरगा औवा मोनसे।
औ नंगौ नोंथां।
मोनसे जाथि औवाबो होननानै बुंनाय जायो
औ नंगौ नोंथां।
औ गोबां बायदि बायदि आरो बे औवाजोंहाय जोंङो। बे जाथि औवा होननायजों जोंङो जेखाइ खबाइबो हेबनाय जायोमोन।
औ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय जोंङो औवा फिसाजों जोंङो मोनसे खामानियाव बाहायनाय जायो बेखौ। बे खौ जोंङो ना बोरसिबो बोनोमोन औ। आरो बेनि अनगाबो गोबां बायदि बायदि खामानियाव। बाहायनाय जायो बे औवा फिसाखौ जेरैहाय जोंङो मोनसे। ओ मोनसे खुन्थि थुनो बा दुब्लि बारियाव। जोंङो मोनसे मोनसे मा होनो बेखौ। मोनसे सिगनेल औ मोनसे सिगनेल होनो थाखाय बा मोनसे गावनि बस्थि। बेखौ मोनसे थान्दि बायदि महरै बिदि बाय। खुन्थियाबो थुनाय जायो आरोखि।
औ नंगौ नोंथां औ।
आरो नोंनिथिं। मा मा जतनि औवा दोंङो आरो नोंथांमोननि। ओ माबायदिहाय ओ मा मा औवाखौ बांसिन बाहायनाय जायो मा औवाखौ बांसिन औवानि नआ माबायदि औवानि न' खौ माबोरैहाय बानायनाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होदो।
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो गोबां जाट खाथि औवा, बिजलि औवा गोबां बेबायदिनो गोबां रोखोमनि औवा दंङ नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोंङो औवाखौ जों बिजलि औवाबो दोङो बेबायदिनो गोबां औवा दङ गोबां नामनि औवा दङ बेबायदिनो जोङो औवाखौ गोबां खामानियावनो बाहायनो हायो आरो नोंथां बा जोङो न' लुनाय न' लुनायनि बागैथ' आं सोमोन्दो माने बुंलांखाबाय नोंथांनो एसे। नोंथांनो एसे फोरमायना होलांखाबाय थेवबो आङो फोरमायना होबावनो सानदों । माने जोङो ओ दाथ' ओ दाथ' गोबाङानो औवानि माने बेबायदिनो औवानि इन्जुरनि माने न' गैला आरो ना बांस नानो माने खावसे खावसेयानो इन्जुरनि न' खावसे बाहागोआनो पाकानि न' बेबायदिनो आरो ना माने पाकानि बुंनो थाङाब्ला दा पाखानि न'खौबो गोबां मानसिफोरानो लुयो माने ओ गोरिब मानसि माने रांखावरिनि आंखाल मानसिया माने औवानि न'आव थायो आरोना नोंथां अ बेबायदिनो औवानि न'आव औवानि न' लुनानै थायो खायसे सुबुङा रांखावरिनि बेलायाव बेबायदिनो अ ओ बेबायदिनो गोरिब मानसि थायो नालाय गोरिब दा थ' गोबां ओ मु-मुगायाबो सोलायलांबाय बा गोरों गोरा लेखा खा फरा माने गोबां माबा जालांबाय आरो सोलोंथाइ माने सोलोंथाइ गोजौ जालांबाय माने बेबायदिनो औवानि न' औवानि न'खौ बांसिन खमैबो खम नुनो मोनो आरोना नोंथां । औ नंगौ नोंथां ।
औवानि न'खौ खमब्लाबो जोङो ओ गोबां गोनांथि जायो आ रोना जेरैहाय जोङो औ जेरैहाय जोङो न' गंसे न'खौ लुनो थाखायथ' जोङो मोनसे ओ मोनसे जेरैहाय जोङो ओ बे न'खौ गंसे पाकानि न'खौ लुफुंनो थाखाय जोङो साइद साइडखि जोङो लुनो गोनां जायो ।
नंगौ नोंथां।
जेरैहाय जोङो बेयाव ओ खुन्थि जेरैहाय जोङो बेयाव सुंथाथ'नो थाखाय बेयाव गायथ'नानै जोङो बेयाव ओ मोन से थाबाय लांग्रा मोनसे ओ बेखौ खाबथा थ'नानै जोङो बेयावहाय जोङो मोनसे ओ तकथा बहायनानै जोङो ओ बिदिनो ओ मस्ला बा अ सिमेनदो बालादो गलायनानै दोननायफोरखौ जोङो बेखौ बेजों जोङो बोखांनानैहाय बेयाव दोनो बाल्थिंनिफ्राय बोखांनानै जोङो बेजों प्ला सटार मारिनो हायो । बेफोरबायदिनो मदद जायो औ आरो बेनि अन गाबो गोबां बिल्डिं लुनायावहाय जोङो ओ जेरै ओ धालाय धालाय खालामनो गोनाङावहाय जोङो ओ बे खुन्थि औवा खुन्थि नांगौ जायो गोबां औवा नांगौ जायो बेखौ थुबथानो थाखाय जोङो
औ नंगौ नोंथां ।
जायो गोबां बिदिनो बिदिनो गोबां गोनांथि जायो आरो जोंनि थाखाय ओ गोदोनि मुगायावबो गोनांथि दानि मु गायावबो गोबां जोबोद गोनां
औ नंगौ नोंथां नोंगौ औ ।
ओनिफ्राय नोंथाङा ओ माबायदि ओ माबायदि औवाखौ ओ माबायदि ओ दा जेनेबा औवा मेवाइखौ जोङो ओ ओंख्रिबो जाजायो । ओंख्रि संनानैबो जाजायो औ ‌। औ मेहा-मेवाइखौ नोंथाङा एसे औवा मेवाइनि बागै माबायदिहाय ओ ओंख्रि संनाय जायो बेखौबो एसे फोरमायना हो
औवा मेवाइनि बागैथ' दा माने औवायानो जाहैबाय नालाय औवानिफ्रायसो ओंखारनाय नालाय ओ बेबायदिनो औवा मेवा होनोब्लाथ' औवा मेवाखो माने दानना नै लायो बेखौ राहोआ माने बेखौ माने गोरलै बाहाय एसे गोरलैयावनो बेखौ राहांनाय-राहांनायावनो बेखौ दान नानै लाबो दाननानै लाबोनानै बेखौ साफा खालामो बा साफा बिनि बिजिर बा बिगुरखौ गारो जोङो। बेखौ बिगुरखो गारनानै बेखौ ओ लेमनाय-लेमनाय जायो आरोना बेखौ लेम खांनानै बेखौ हायो मोनसे दाबोर बा मोनसे आइजौआव हायो बेखौ हानानै बेखौ ओ हाना दोननानै बेखौ बा खारै होननानै दसे हो दोननाय जायो आरोना बेखो बा बेखौ ओ अनलाजोंबो संजायो बा अनलाजों-अनलाजों संनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनोसै आङो। माने बेखौ हानानै ला नानै बा अनलाजों संगोना बेखौ औवा मेवाखौ हानानै लाखांनानै बा बे खौ साराय अर जरायनानै साराय जाननानै ओ बेखौ खारैजों रहायनांगौ आरो ना। खारैजों रहायनानै बेखौ खारैजों रहायखांनानै बेखौ आधा घन्टासो खा रै रहायखां बा बेखौ रहायखांनानै दै होनानै माने अनलाखौ देनानै लानानै माइरं सोमनानै, अनलाखौ देनानै लानानै बे अनलानि गुन्दैखौ बेयाव दै गोदौबा होनाय जायो।